हेल'। हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा? अ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
नै आं जिरायगासिनो दङ।
अ अब्ला जों दिनै ओ बर' आइजोफोरनि रांखान्थि आरजिनाय हुदाखौ रायज्लायनोसै नामा दिनै?
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां। नोंथाङानो औ-औ दे
आं जागायनोसै अब्ला ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि रांखान्थि खामायनाय बिथिंखौ नायोब्ला नुनो मोनो गोदोनिफ्राय नायोब्ला गोदोनि समावथ' जोंहा बेबायदि हाथाइ बाजार दखान सहर बेफोरबायदि गैयामोन नालाय? आरो बर' आइजोफोरा जोंनिया बेबायदियाव ओंखारखायामोन दा बै समावहाय बिसोरो डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि गोबां रांखान्थि बिथिङाव बेहाय माने रां आरजिनानै न'खरखौ जौगाखांनायाव मदद होबोयोमोन आरो जेरै नायदो? बिसोरो सिगांनि समनिफ्रायनो दानाय लुनायाव आखा फाखा दानाय लुनायनि गेजेरजों बिसोरो बायदिसिना सि जोम सिमा सि दखना गामसा जोमग्रा बायदिखौ दानानै लानानै बिसोरो माने हाथाय बाजाराव बायनाङा लासिनो गावनो सोरजिनानै लानो हायोमोन आरो बेनि अनगायैबो बिसोरो बे सि जोमफोरजों गुबुननि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ सोलायोमोन? जायनि थाखाय बैफोरबायदि गोनांथि जानाय मुवाफोर खौ बायनो गोनां जायामोन सोलायलायनायनि गेजेरजोंनो सोलियोमोन आरो बेनि अनगायैबो मोनसे बिथिंखौ नायनो हाबावो जोङो ओ मा होनो मैगं थाइगं बायनाय बायदिसिना ओंख्रि जानो थाखाय मैगं थाइगं बायनाय बिसोर माने बै समावहाय मैगं थाइगंखौ बायामोन मानो बिसोरो मिथिंगायावनो मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं ओ बायदिसिना मु मुलि हारिनि मैगं बायदिफोरखौ खांनानै बिसोरो जो ओ ओंख्रि महरै जायोमोन आरो दा बेवहाय बे बिथिङै‌ बिसोरो बिसोरो माने मैगं थाइगंफोरखौ बायनाङा बे बिदि बेबायदियैनो बिसोरो रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांनो हायोमोन। ओ बेनि अनगायैबो जों नुबावो बिसोरो माइ गायनाय माइ गायनायफोरावबो आथिखालनि बायदि बै समावहाय हाजि जिरा बायदिसिना सा ओ गैयामोन हाजिरा लालायनाय खामला लालायनाय बिसोरो ज ज गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन बदल थांलायनाय हुदाया दंमोन आरो बेबायदिनो बदल थांलायनानै बिसोरो रां खा रांखावरि बिथिङावहाय गोबां हेल्प होयोमोन हेफाजाब होयोमोन नखरनि सुबुंफोरखौ खौ आरो नुनो थांबावो जोङो उम बायदिसिना बोयो बैसागुफ्राव अन सिथाव माबा अन देनानै सिथाव सौराइ फिथा बायदि जानाय दा बेफोरनि गेजेरजोंबो बिसोरो मोनसे नखरा मोनसे नखरजों सोलाय सोल खालामलायोमोन आरो आरो ओ जेनेबा मोनसे नखरावहाय सौराइ फिथा देदों आरो मोनसे नखराव सिथाव देदों दा बिसोरो बेखौ थोंजोङै बायालसिनो बिसोरो गावसिनि सासे नखरनिजों गुबुन सासे नखरनि सुबुंफोरनिजों सोलाय सोल खालामलायनानै जालायोमोन आरो बेबायदिनो बिसोरो बेफोर बुस्थुखौ माने जेबो बायानोमोन बेनिफ्राय बेनिफ्राय नुबावो गोदोनि समनिफ्रायनो जोंहा अमा दाउ फिसिनाय फोरखौ हुदाया जोंनि बर आइजोफोरनियाव दंमोन दा बे अमा दाउफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों बिसोरो नखरावनो माने आलासि दुमसि फैयोब्ला बै दाउफोरखौ सिथारनानै जाहोयोमोन आरो दा बेवहायबो नुनो थाङो जोङो माने आलासि फै फैयोब्लाबो गुबुन सुबुंफोर फैयोब्लाबो एबा नखरावनो जानोब्लाबो बिसोरो माने बाय नायनो गोनां जोन बेबायदिनो नखरा माने रांखान्थि बिथिङै माने गोबां जौगाखांनानै हाबोदों आरो गोदोनि समनिफ्राय अब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बर आइजोफोरा गोदोनि समनिफ्रायनो साननाय हनायाव गोबां गोजौखामोन डाइरेक्टलि नङाब्लाबो बिसोर बिसोरो इनडाइरेक्लि बा खेंसालियायै बिसोरो रांखान्थि आरजिनानै गावसिनि नख नखर खौ माने फोथांनानै लाखिनोनो हादों गावसिनि गथ गथ गथायखौ खांबोनो हादों नखरखौ जौगाहोबोदों लोगोसे नखर जौगानाय लोगो लोगो समाजखौबो जौगाखांहोदों बायदिसिना गोदोनि समावथ फुजाफोरावबो गोबां‌ ओ जोंनाथ बरनि गाहाय धोरोमानो बाथौ धोरोम जाहैबाय नालाय बाथौ धोरोमाथ बोलि होनाय नेमखान्थि दंखायोआनो जोंहा बेवहाय माब्लाबा उम समाव सोरबा सोरबा सोरबा बोरमा फारौ ओ दाउफोरखौ बोलि होनो गोनां जायो बेवहाय बिसोरो माने नखरावनो बायदिसिना सिना दाउ फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानै बैफोर फुजा फाथालिफोरावबो बेफोरखौ खौ होबोनानै गोबां रांखान्थि बिथिंखौ ओ सेभ खालामबोदों आरो बिसोरो बर आइजोफोरा अब्ला मानिनांगोन जोंनि बर आइजोफोरखौ बै समनिफ्रायनो बिसोरो बेसे बेसेबांबा ओ खामानि दामानिफोराव आखा फाखा न'खरजों लोगोसे समाज। लोगोसे धोरोम बेफोर बिथिङावहाय माने गोबां हेफाजाब होबोदों आरोखि। ओ खेंसालियायै औ। माने बै समावहाय जोंनि ओ बर' आइजोफ्रा। मोनसे आथालनिफ्राय। गुबुन मोनसे आथालसिम बे बायदि ओ बे हुदाफोरखौ सोलोंनानै लाबोखादों। ओनो जेरैहाय उन्दै गथ'फोराथ' रोंनानै फैखायाना बिसोरखौ बिसोरो बिमा। फोरा बा बिब'फोरा दानाय लुनायफोरखौ फोरोंबोदों मा। बोरै दायो आगरखौ बोरै एरो। दा बेबादिखौ फोरोंनानैनो बे उन्दै गथ'फोराबो ओ मा होनो। सोलोंबोदों आरो फोरोंनायनि गेजेरजों। बेनि अनगायैबो बे दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौबो माने धोरोमनि गेजेरजोंनो। फैनाय होननानै बुंजागोन मानोना। ओ गेदेरखौ नुबाय नालाय ओन्दैयाबो इयुन जोलैफ्राबो लासैनो सोलोंलांखागोन। बेबायदि जोंनि बर'फोरा। थ' सिगां समाव दैमा दैसा सेर सेर हाग्रामा सेर सेर सो रायजो। दायोमोन नालाय बे दाउ अमा फिनाय हुदायाबो बै समनिफ्रायनो बि। गेजेरावहाय सोलिबोदों आरो औ बेनि गेजेर। जोंनो माने मोनसेनिफ्राय मोनसे आथालसिम लासै लासै। ओ बारस्लायबोबाय थाबाय औ माने।
जाहैबाय नोंथाङा जे फोरमायदों बेफोर जाहैबाय गोदोनि ओ रां। खावरि आरजिनाय बा दोरोङारि महरै बर'। आइजोफोरा बोरै रां ओ फालांगियारि बा रांखावरि बिथिङावहाय। ओ बाहागो लाबोदों बा ओ। फाव लाबोदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा थारैनो सैथोखौनो फोरमायदों ओ नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ आंनो मि। थि होबाय ओ नोंगौ। ओ बर' आइजोफोरा फालांगियारि बिथिङाव। गोदोनिफ्रायनो खोब ओ नांथाबबोनानै दं। दा बेखौ आथिखालावबो जोङो बर' आइजोफोरखौ गोदोनिख्रुइ बांसिनै। बियो बिथिङावनो नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बर' आइजोफोरा गोदोनि। बिथिङाव नोंथाङा जेरै बुंदों। गोदोनि समावहाय नोंथाङा जेरै बुंदों बै। फोर खामानिखौ मावनायनि अनगायैबो आथिखालाव। ओ गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो मावनानै फालांगियारि बिथिङाव बा रां रांखावरि। खावरि बिथिं आव हाय जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बुंनो थाङोबा औ बर' आइजो। फोरा आथिखालनि बिथिङाव जों बर' आइजोफोरनि फालांगियारि बिथिंखौ ओ गुबै बुंनो थाङोब्ला नोंथां। थाङा दहाय होननाय बायदि जायफोर मुवा बेसादफोरखौ बा जिब जुनारफोरखौ ओ बा माव। नाय दानायफोरनि बागै नोंथाङा मख'दों बेखौ आथिखालाव ओ-ओ। थिखालनि बिथिंजों गोरोबफानानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै। दानाय लुनायनि बेलायाव गोदो फाननो थाखाय ओ मार्केटिं बा हाथाय बाजार गैया। नाथाय आथिखालाव हाथाय बाजार दंसै गला दंसै दा बैफोरनि गेजेरजों। ओ बर' आइजोफोरा। ओ गावसोरनि दानाय मुवा बेसादफोरखौ दोरोङारि बिथिंजों दादोंमोनब्लाबो। ओ गोबां दिहुना। ओ हानाय माखासे खाबु गैयामोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव मेसिनजों दिहुना। नानै सानसेयावनो गोबां। बां ओ जि जोमफोरखौ दिहुननो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेफोरखौ। हाथाय बाजारफोराव गलाफोराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो अनलाइननि गेजेरजों। अनलाइननि गौलि गेजेरजों फ्लिपकार्ट एमाजन बायदिफोरावबो फाननायखौ जों नु। नुनो मोननाय जासै दा बेफोर बर' आइजोफोरनि फालांगियारि बिथिङाव खोब जौगाखांनाय मोनसे हाबा बेल' नङा गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा जेरैबायदि फिथा सौराय एन्थाब लाथ आरो बेफोरखौ जेरैबायदि न'फोराव सिथावनानै जायोमोन रानलायनानै जायोमोन मुवा बेसादफोरजों सोलायनानै जायोमोन थिग बे बिथिंखौ नैबे आथिखालनि मुगाजों गोरोबफानानै मोनसे फालांगियारि बिथिंआव हाथाय बाजारावहाय लाबोनानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों जेरै आ हा हाथाय बाजार दखानफोराव लारु सिथाव फिथा बायदिफोरखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे बेल' नङा बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै गोदो रांखावरि आरजिनाय बि बिथिङावहाय बा फालांगि बिथिङावहाय खोब बिफाव लादोंमोन थिग बेबायदिनो आथिखालावबो आथिखालनि मुगाजों गोरोबफानानै बिसोरो गोदोनि गोदो जेरैबायदि फिसियोमोन आथिखालावबो बेबायदिनो फिसिनानै बा गोबांसिन फिनानै हाथाय बाजारावहाय दाउ अमाफोरखौ फाननायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे दाउ अमा फाननायनि गेजेरजों गोबां रां आरजनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बैफोर
फाननानै मोननाय दाउ अमाफोरनि रांफोरनि गेजेरजों बर' आइजोफोरा न'खरखौ सामलायनायाव बा न'खर खुंनायावहाय गोबां बिफाव बा बिहोमा होनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेल' नङा बर' आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो बा फालांगियारि बिथिङावनो जों जौगानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै गुबुन गुबुन सार गुबुनफोरा दिहुननाय मुवा बेसादफोरखौबो बायस'नानै फानस'नायनि मोनसे बिथिंखौबो जों नुनो मोननाय जादों। आरो बेल' नङा बर' आइजोफोरा जे मुवा बेसाद फाननाय दिहुननाय बेयावल' ओ बिफाव लादों बा खामानि मावदों बेल' नङा। बर' आइजोफोरा सोलोंथाइ जौगानाय मुगायाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो बिसोरो फोरोंगिरि जानानै गुबुन गुबुन मावमिन एबा साख्रि मावनानै बिसोरो रां आरजिदों आरो रां आरजिनानै न'खरफोरखौ सुंथादों बेराम आजारफोराव नांगौ जानाय रांखावरिफोरखौ बुथुमनानै होनो हादों आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव नांगौ जानाय रांखावरि फोरखौ बिसोरो साख्रि मावनायनि गेजेरजों बुथुमनानै होनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेल' नङा बर' आइजोफोरा गारि गारि बायदिसिना सालायनायनि गेजेरजोंबो
रांखावरि न'खर दानायाव जिउ मोनसे गोबां होनायाव जों नुनो मोननाय जादों। दा बर' आइजोफोरखौ जोङो साख्रि बा गारि सालायनाय बा जिब जुनार फिसिनाय बा जानाय लोंनाय फाननाय बेफोर बिथिङावल' नङा बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों रांखावरि आरजिनाय आरो न'खर सुंथानायावहाय गोबां बिहोमा होदों फालांगिनि फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंल' बर' आइजोफोरा जे रां आरजिदों बेल' नंङा बिसोरो मोसानायनि गेजेरजोंबो रां आरजिनो आरो रां आरजिनायनि गेजेरजों गावसोरनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोर बा गोनांथिफोरखौ बिसोरो सुफुंनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै बिदिन्थि महरै बावैसो जालांनाय बागुरुम्बा दोहौआव गोबां बर' आइजोफोरा मोसादोंमोन बे मोसानायनि गेजेरजों बिसोरो मोसानायनि मुङाव गोबां रां मोनदों हादोंमोन आरो बैफोरांफोरा बिथांमोननि जिउआव बा बर' आइजोफोरनि जिउआवहाय गावसोरनि नांगौ जानाय गासैबो बिथिंखौ सुफुंनो हाया खैबाबो माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हादोंमोन आरो दा बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन फालांगि बि थिं बा गुबुन गुबुन खामानिनि गेजेरजों रांखावरि आरजानानै
थारैनो नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोनबाय अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'लाय सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों औ दे।